औ खोनादों नोंथां
अ
नोंथांना औ दासो खोनादों
दहाय खोनायासै नामा आं लारायनायखौ
ओहो खोनायाखैमोन औ दा मोजां खोनादों दे।
ओमफ्राय मानि
दिनै जोङो ससियेल मिडिया बाहायनायनि सायाव रायज्लायजागोन।
ससियेल मेडिया बाहाय दा ससियेल मेडिया बाहायनाया उन्दै उन्दै गथ फरायसाफोरनि सायाव माबायदि गोहोम खोख्लैदों ओरैनो फंनैसो बुंनो हागोमोनना
औ मोजांना गाज्रि
गोहोम गोहोम माबायदि गोहोम खोख्लैदो
औ
गाज्रि माबायदि गाज्रि खोख्लोयदों
मोजांबा गाज्रि जिखुनु
जायखिजाया माबा मोनसे माबा मोनसे बाहायनायाथ मोजां गाज्रि थाखागोन नङा होमबा
औ
दा ससियेल मेडिया बाहायनायाबो मोजां खामानि बाहायोबा मोजां जागोन। गाज्रि खामानियाव बाखायोबा गाज्रि जा नंङा होमबा
औ नंगौ।
दा बेनि सायाव माबाफोर बुंना होदों नामा?
ओ आंनि आंनि बायदिब्लाथ बेखौ मोजाङै बाहायनायनि लोगोआव मोजां जायो
ओम आथिखालाव
खोनायाखै नोंथां
खोनादों दे बुं
औ आथिखालाव ससियेल मिडिया बाहायनायनि अनजिमायाथ गोबां जाबाय नङा होमबा
खोनादोंबा
औ खोनादों बुं खोनादों दे बुं
बे आथिखालाव दे ससियेल मेडिया बाहायबाय थायो नङा होमबा बे ससे सियेल मेडिया बाहायनाया ओरैनो मायबा गियान आरजिनाय बा मायबा मा होनो रोंगौथि मोननाय मायबा ओरैनो खामानि मावनो माबाफोर हेफाजाब होनो हायो नामा?
औ हायो जोङो ससियेल मेडियानि गेजेरजोंहाय औ आं बुंगासिनो बेखौनो दा जोंङोहाय ससि सेल मिडियाखौ जोङो मोजां महर थै बाहायोब्ला मोजाङानो जायो जेनेबा जोङो ससियेल मिडियानि गेजेरजों गोबां माखासे मिथियै खोथाखौ जोङो मिथिनो हायोबा सोलोंनोबो हायो सोलोंनो बेनि गेजेरजों ओ जोङो सानफ्रबोनि सानफ्रोमबोनि ओ जिउआव मानसि फोरनि लाइफआवहाय मा मा सोलिगासिनो जों बेफोरखौ ओ निउस निउस होनगोन ना बेखौ निउसनि गेजेरजोंहाय जोङो औ मिन्थिनो हायो खौरां मोनो जोङो। आरोहाय जोङो औ खौरां बिजोंनि गेजेरजों जोङो मिथिनो हायो। दा बेबायदिनो जोंहा खौरां बिजोंङाबो गोबां दङ' जों ओ जोंनि इण्डियाखौ लानानैथ' गोबां दङ। जोंनि नर्थ इस्ट जोंनि बि टि सि आसाम। औ।
खौरां बिजों होनना बुङो। औ खौरां बिजोङा हमना ला ओ खौरां बिजों जायफोर खौरांजों सालायो बे खौरां बिजों सालायनाया राज खानथिनि जानानै खामानि मावबासो साबसिन जायो ना रायजो राजानि जानानै खामानि मावोब्ला साबसिन जायो?
ओ आं सानो बेयो रायजो राजानि मोज मोजां समाजनि मोजां हाबाखौ नायनानै खौरां बिजों सालायग्राफ्रा खामानिखौ मावोब्ला आं मोजां होननानै सानो आरो।
आतसा आरोबाव माबाफोर? दा खौरां बिजोङा दा जों नुनो मोननाय फोराव खौरां जोंहा बांसिनानो सोरबा राजखान्थिनि आखायाव थानाय बादि नुनो मोनो।
औ आथिखालावथ' बेबायदि सोलियो। ओ बेनि सायाव आङो जेबो बुंथ'ला दोनै। ओ जिखुनु आङो बुंनो सानो जे ससियेल मिडियानि गेजेरजों जोङो माखासे ओ सोलोंनो गोनां बुस्थुफो खौ जोंङो सोलोंनो हायो आरो जेरैबायदि जोङो लेंगुइस फोरखौ जोंङो ससियेल मिडियानि गेजेरजों सो जों सोलोंनो हायो। जों कचिं फोरबो लानायनि माखासे नथ दिस फोर जोङो मोननोबो हायो ससियेल मिडियानि गेजेरजों जोङो मोनसे ओ खोथाया माने ओ से मिनिटबो नाङा जोंनो भाइरेल जायो आरो गोबां ओ माबा होयोबा सेयार खालामोब्ला दा बेबायदिनो जोङो ससियेल मिडियायाव जुदि माबा मोनसे प्रब्लेम इसुफोरखौ जोङो ओ बा मोजां खौरांफोरखौ जोङो ससियेल मिड दियाव होयोब्ला थाबैनो गोसारो बेनि थाखाय जोङो मोजां होननानै बुंनांगोन ससियेल मिडियाखौ नङा होमब्ला? औ दा जोङो लेंगुवेज सोलोंनायनि बिथिङाव जोङो। ओ इंराजि लेंगुवेज सोलोंङो लारोङो
औ
इंराजि लेंगुवेज सोलोंनो थाखाय जोंङो ओ मोजां मोनसे सुबिदा जायो जोंङो ओ बेवहायबो सोलोंनो हायो आरो ससियेल मेडियानि गेजेरजों जेरै फेसबुक इन्सटाग्रामफोरनि गेजेरजोंबो जोंङो इउटुबफोरनिफ्रायबो जोंङो माखासे लेंगुवेजफोर सोलोंनो हायो।
रावफोरखौ जों सोलोंनानै लानो हायो।
हो
होनदो लेंगुवेज माने राव नङा होमबा रावफोरखौ जों स गुबुन गुबुन रावफोरखौ सोलोंनाय उम्म
औ सोलोंनो हायो जोंङो इन्टारनेसनेल लेंगुवेजफोरखौ जोंङो सोलोंनो हायो।
उम्म बेनिफ्राय बे ओम जों जि बाहायनाय राव दा जोंङो बांसिन जों बिमा रावखौ बाहायो नङा होमबा। जोंनि फ्राय नायग्रा सोलोंग्रानियाव दा एसे बाथ्राखौ आंङो सावरायनो लुुबैयो। दा जों सोलों सोलोंथाइ लानाय बेल बेलायाव जोंङो गावनि बिस जों फरायनायाव सोलोंथाइ लानायाव साबसिन जागोन ना गुबुन बिजोंजों सोलोंथाइ लानायाव जों साबसिन जायो हमना ला इंराजिजों फरायब्ला जोंहा साबसिन जायो बा अस मियाराव जों फरायबा साबसिन जायो बबे मोनसे बिजोंजों जों फरायबा साबसिन जायो? ओरैनो नोंथांनि
औ आंनि मोनदांनायावथ जोंङो जोंङो गुबुन लेंगुवेजजोंबो जों फरायनो हायो थेवब्लाबो माने जोंङो जोंनि बिमा रावखौहाय मोनसे आयदा लाफायोबा माने साबसिन जायो आरो। दा जोंङो बर' रावजोंबो जोंङो जोंनि बिमा रावजोंबो जोंङो सोलोंनानै ओ गोबां जोंङो जौगासार जानो हायो आरो। औ जोंङो जोंनि बर' रावजोंबो जोंङो सोलोंनो हायो दा जोंङो गुबुन गुबुन रावखौबो जोंङो गारना दोननाया गाहाम नङा जोंङो गुबुन रावखौबो जों गुबुन रावनि गुबुन उम्म सोलोंथाइखौबो जों लानो नांगोन अब्लासो माने साक्सेस जागोन आरो। जोंनो माने गोनांथारखा बियो।
माने जोंङो जोंनि रावखौ लाफानानै बेनिफ्राय गुबुननि रावखौ गुबुननि रावजोंबो फरायनानै जोंङो गोजौ सोलोंथाइखौ लानो हायो नङा होमबा? दा जोंखौ गोजौ सोलोंथाइ लानांगौब्लाथ' जोंङो गुबुननि बिजों इंराजि राव बेफोरखौ जों सोलोंखानांगोन नङा होनब्ला? दा जोंनि जोंनि गावबागाव बिमा रावा गाव थानाय ओनसोलाव बे गावनि मोनसे ओनसोलावसो सोलियो बेनि बाहेरा। गुबुन जायगायावथ' सलिया नङा होमबा। बेखायनो जोङो गुबुन जायो। जायगानि थासारिजों बा गुबुन जायगानि गुबुन जायगायाव थाङोब्ला बिसोरनि रावजों सोलिनो थाखाय जोंनो गुबुन रावनि गोनांथि जायो नङा होमबा।
औ औ। जोंहाथ' औ। जोंहाथ' माने। औ जोङो जोङो क्लास थाखो। थाखोसेफोरनिफ्रायनो जोङो गुबुन रावनि फरायनो मोनो जोङो इंराजिफोरखौ जों फरायनो मोनो बेनि उनावहायसो जोङो जोङो एमइ स्कुलाव फैयोब्ला जोङो। हिन्दीफोरखौ मोनो ना जोङो। दा बेबायदि हिसाबै जोङो रोंखायो बयबो जोङो गुबुन गुबुन गुबुन रावखौ जोङो रोंखायो आरो गुबुन रावजोंबो जों फरायनो हाखायो हिन्दीफोरखौ जों। फरायनो हाखायोना बयबो।